औ नोंथां। खोनादों ना नोंथां औ-औ नोंथांनाव आं मा मोनसे खोथा सोंहांदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ! हागोन।
औ दा आं नोंथांनाव बेखौनो सोंहांदों जे जोंनि गामि ओनसोलाव न'आव फिजानाय जिब जुनारनि इ बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायजा फोरमायनो हागोन ना
औ थारैनो जोंनि गामि ओनसोलावथ' न'आव फिनाय जुनारफोर थायो जों फोरा जेनेबा खायफ फाबा सैमाबो फियो मावउजि थो फियो बिदिनो ओ खायफाबा सेसाफोरबो थायो आर ओना जोंफोरा बेनिफ्राय आरो मोसौफोर थाखायो मोसौफोर थायो जायफोरा न'खरफोराव जेनेबा हालेवग्रा बिसोरहा मोसौ बिदि हालुवा थायो आरो खायफाबा दाथ' थ सेननिबा टेक्टर मावनाय एसे खम आरो आगोलनि स थ' बांसिन नुनो मोनोमोन बिदि ओमफ्राय मा बुङो बेखौ मोसौ गायफोर था थायो आरो गाय खेर जानो थाखाय उ गाइखेर जानो थाखाय बिदि मोसौ गाय फोरखो माने नख गामि ओनसोलाव मानसिफोरा लाफ्रामनाय जायो बे बिदिनो बिसोरहा जेनोबा बा फाननानैबो गाइ-गाइखेर फाननानै आरजियो नालाय गोबाङानो ओंखायनो बिदि नुनो मोनो आरो।
औ औ आरो मोनसेबाव औ। देलाय बुंलाय नोंथां।
औ आं मा बुंनायदोंमोनबा हां बावबायसो दे नोंथाङानो बुंदो।
सोंनोसै दा नोंथां न'आव गामियाव ओरैनो जिब जुनार फिसिनानै जों मा मुलाम्फा खालामनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोनना आंनो?
औ मुलाम्फाया बेनो जिब जुनार फिनानै जों फोरा जेनेबा सैमाफोरखोनो नाय जेनेबा मोजाङै न'खराव जुदि सैमा फियोबा बिसोरखौ नोंथाङा आरामै गियान होयो प्लास एसे सोलोंहोयोब्ला आरो ना न'खराव जेनेबा बाहेरा जेनेबा बिदि सिखाव आरिफोर फोर फै फैबाबो हर गेजेरफोराव जेनेबा बिसोरो माने गम मोनो आरो सों सोंलाबायो ओ बायदिसि ओ सिनायस्लाबै मानसि फै फै फैबोला बिदि ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ जेनेबा दाउ बोरमाफोरखौ जेनेबा न'नि लांगोनायाव हाबहोआ आरो बिसोरो इसे फहेरा होयो आरो ना फोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोंफोरा जेनेबा मोजां नाङो आरो न' फोराव बेफोरबायदि ओ फिसिनाय जुनार फोर थानानै बिसोरजों इसे गेलेनो मा फोरा ओरैनो मोजां नाङो आरो फाय नोंथाङाबो फोरमायज गोन अ माबायदि जेनेबा न'खरफोराव बिदि जुनादफोर फियो ब्ला माबादि मोन्दांथि थायो बेनि सोमोन्दै
औ औ औ फोरमायनो थारैनो दा ओरैनोथ' जोंनि ओनसोल गामिफोराव जों गोबां जिब जुनार न'आव फिसिनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा दारै थारैनो जों फिसियो जेरैहाय मोसौ अमा बोरमा दाउ बायदि बायदिखो जों फिसिनाय नुनो मोनो दा जों मोसौ मोसौखौथ जों फिसिखायो नङा होमबा? जोंनो मोसौआ गाइखेर होयो जेरैहाय जोंनो मोसौआ जिब जि मोसौनिफ्राय जों जिबियारि हासार मोननो हायो मोसौनि खिनिफ्राय नङा होमबा नोंथां? उम थारैनो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरैहाय जिबियारि हासार बे हासारखौनो जोङो आबाद फोथाराव होनानै नांगौ बिबांनि जों आबाद मोननो हायो आबादनिफ्राय फिथाइ मोननो हायो मोजां मोजां थिग बेबादिनो जों मोसौनिफ्राय ओंखारनाय गाइखेरखौ फाननानै जोङो नखरनि नांगौ जानाय बेसाद बायदिफोरखौ जों बायनानै सुफुंना लानो हायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो जों मोसौ हालुवाजों हालेवनो हायो बायदि बायदि आरो दा मोसौआबो बायदि रोखोमनि गाब थायो जेरैहाय गोजा गुफुर गोसोम। बायदि बायदि रोखोमनि गाब जों नुनो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
उम नांगौ।
जेरैहाय जों न'आवबो न' आव अमा फिनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोल गामियाव नङा होमबा? दा अमा फिनानै जोङो जोंनि आइजो माहारिया गोबां बिबांनि जों फालांगि मावनो हायो जेरैहाय अमानि फार्म खुलिनानै जोङो नांगौ बिबांनि रां खामायनो हायो रां आरजिनो हायो बायदि बायदि आरो बेजों लोगोसे जों बोरमा फिसिनायखौबो नुनो मोनो। जों गामि ओनसोलाव बोरमाखौ गोबां बिबांनि लानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय न' न'खर नखरजों बोरमा फिसिनाय जायो नङा होमबा? बेजों लोगोसेनो आरोबाव दाउ दाउ फिसिनायखौबो नुनो मोनो जेरै जों दाउनि फार्म खुलिनाय जायो बयलार जेरै कयलार बायदि बायदि जों दाउ फिसिनाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नुनो मोनो
दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांखौबो मोनसे सोंथि सोंबावनि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ सोंजा
औ औ दाथ जों ओरैनो गामि ओनसोलाव अमा फिसियो नङा होमबा?
औ।
औ दा बे अमानो मा-मा आदार बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
दाथ अमानो आंनि नुनाय बाय दियाव आरोना आगोलनिफ्रायनो नुबोदों गामिफोराव बिदि अमा फियो बेनिफ्राय बेय गुन्दै आरिखौ जेनेबा अफ्रि आलिजों ल-लगायनानै अमानो जाहोयो आरो थाब देरो होननानै बुङो मानसिफोरा ओमफाय इनिफ्राय आरो आङो जेनेबा नुनो मोनदों आरो बै थासनि ओ देन्थाफोरखौबो बिसोरो रुनानै मोसौनो जेनेबा बिदि आदार हिसाबै जाहो हैयो आरो बेनिफ्रायथ आरो मो जेनेबा बे अमाखो आरो बे ओंखामारिबो जायो बिसोरो खायफा खायफाया जेनेबा हाबा बिबाफोराव ओ बिराद जोंफोरा ओंखाम आग्लायो नालाय बेफोरखौ जाहोयो दे बेफोरबायदि जाहोनाय नुदों आरो आङो ओमफ्राय नोंथाङासो माबादि ओ मा मा दारखौ जाहोबावो बेनि अनगा यै बुं जाग
औ औ जोंथ' नुयो ओरैनो दखान बायदिनिफ्राय गलाबफोरनिफ्राय जों बायना मोननाय जेरैहाय जेरैहाय जों साफर सिरापुसि ड्रेस बायदिफोरखौ जों जाहोनायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा बेजों लोगोसेनो जों आरोबाव जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय थास' थास' बायदि आरिखौबो जों रुनानै होनो होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां नङा होमबा नोंथां उम थिग बेबायदि जों बायदि रोखोमनि आदार जों जाहोनायखौ नुनो मोनो। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांखौ मोनसे आरो सोंथि सोंबावनि दा सों थिया जाहैबाय जों अमाखौ मा मुलाम्फा मोनो फिसिनानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ बेथ' जोंफ्रा अमा फिसिनायनि उद्दिस'या बेनो जे फाननानै फैसा आरजिनो हानाय आरोना गोबाङानो।
औ औ नंगौ
फोरा बिदि माइ आरिबो मावना जाखायो नालाय गुन्दैआरि थायो जोंफोरा न'आव गोबां अफ्रियारिबो गामिफोराव मोनखायो। ओमफाय जानाय लोंनाय जेनेबा आद्रा थानाय आरिखौबो जोंफोरो जेनेबा अमा फोरनो होनो हायो नालाय। बिसोर नो जेनेबा न'आव बिसोर बेखौ दोननानै बुंना लागि फैसा आरजिनो हानाय बायदि स जोंफोरा अमा फियो आरो। गामि ओन सोलावथ' बिदि जेनेबा एसेबां इनदास थिफोरबो गैया नालाय मानसि फोरा जेनेबा सानो आ रो बेफोरबायदि खालायनानैनो जिखिनि फैसा आरजिनो हायो दाउ अमा बिदि फिनानै बेफोरबायदि मुलाम्फा मोननो थाखाय फिनानै दोनो आरो मानसिफोरा हाबा आरिफोराव हाबा आरिफोरनि थाखाय बो खाय फाबा ओ बेफोरबायदि जेनेबा अमा फिनानै दोनो आ जाहो
औ औ नंगौ नंगौ बिदिनो नंगौ थारैनो दा नोंथां अमाया ओरैनो जोनोम होनायाव बेसेबांसो फिसा जोनोम होयो ओरैनो नोंथांनि मिनथिनायाव
आंथ' बेसेबांसो बेखौ मोजाङै मिथिस्लाबा थेवब्लाबो नुदो आरो आङो एसे जेनेबा अमायाथ' बिदि माखा
औ औ नंगौ
ओ बा एग्रथा बार'थासो होयो नामाथाय आं मोजाङै मिथिस्लाबला नाथाय मासेल' होआ आरो मासे मानै होआ आरो नोंथांङा फोरमाय जागोन आं बारा मोजां
औ औ थारैनो नोंथांनि बुंनाय बादिनो ओरैनो बेवहाय अनजिमानि जेबो माबा गैया सिन गैया जिथाबो जानो हायो जिसेथाबो जानो हायो जिनैथाबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां? औ दे। दा नोंथांजों सावरायनानै गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय नङा होमबा नोंथां? दा गोजोननाय थाबाय नोंथांजो सावरायनानै औ दे साबायखर नोंथां।
साबायखर